नोंथाङा खोनादोंना। हेल'। नोंथाङा आंनि गारांखौ खोनानो मोनदों ना। हेल'। नोंथां। हेलौ। नोंथाङा जानो हागौ आंनि गारांखौ खोनानो मोनाखै।
ओइ रिसिफयानो खालामजाखोन नै मानोबा नै जाबा हेल'। हेलौ।
अ हेल'।
औ नोंथां खोनादोंना। अ।
नोंथांनिसिम गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायथि जासिहरनाय थाबाय
अ नोंथांनिसिमबो।
औ जों दा मानि स सायाव मानि आयदानि सायाव सावरायनो लाानायदों।
अ नंगौ नामा। ओ। नोंथाङा ओ मानिबाफोर सायाव सावरायनो गोनां दं नामा आंजों?
औ दङ दावबायनायनि सायावनो सावरायनो गोनां दं नोंथांनि सायाव।
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ नोंथांङा उम जोंनि उम बे बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन पिकनिक स्पटसफोराव दावबायफेरबाय नामा।
औ नोंथां दावबायफेरबाय।
मा मा जायगायाव ओरैनो दावबायफेरखो नोंथाङा।
अ जोंनियावथ' दा बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय हिसाबै ओ आ जोंहा दङ अ सुकि हाजो। आरो बिथिंजायै दङ ओ दारागाव हाजो। जो आरो बिथिंजाय जोंहा मोनसे ओ कापोल पार्स दङ जेरावहाय जोंहा मावउजि पार्क बेयावबो गिदिंहैनो हायो मावउजि पार्कआ जोंनिनो मुसलपुरनि मुसलपुरनि सिङावनो मुसुलपुर एरियानि सिङाव
औ नोंथाङा बेफोराव बेरायखांबाय होमबा न'
बेरायखांबाय
नोंथाङा सुकि हाजोआव थांनानै माबाफोर एक्सपिरियेन्स मोनदों नामा माबाफोर रोंगौथि मोनदों नामा
औ बेयावथ' रोंगौथि माने जोंहा जों जा जोंहा माबा मोनसे गोदान बा माबा मोनसे मोनथिनो थाखाय जोंहा गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायनाय जायो जेराव जोंहा दावबायनायजों लोगोसे इडुकेसन हाखायो आरो जोंहा गोबां बिथिङावनो इडुकेसन पारपोसनि बेलाजोंसो जोंहा दावबायनायखौ लानायबो जायो दिनैहाय सुकियाव बेरायनाय बेरायनायाव ओ गोबां ओ गोदान गोदान बा गोबां ओ नुफेरै ओ नुथायफोर नुबोनो मोनबोदों जेरैहाय जोङो जोंनि जायगायावहाय हाजो गैया नाथाय बैयाव थांनानै जों हाजोखौबो नुनो मोनदों आरो जोंहा माखासे ओ दावमा दाउसाफोरबो नुबोनो मोनो बैयावहाय आरो माखासे बेयाव थांनानै ओ फिथाइ सामथायबो ओ नुनो मोनबोदों आरो लोगोसे बेयाव गोबां बोग्रि फिथाइ मोनजाबोदों थांनानै
औ
आरो जोङो सुकि हाजोआव थांनानै जोंहा बेयावहाय गावखौ ओ जि ओ गावखौनो बेयावहाय मोनसे मोननै दैमा बोहैनाय दं बेवहाय जोङो दुगैयोब्ला जोबोद देहाखौ थाजिम मोनो।
बे दैया बबेनिफ्राय बोहै बोयो ओरैनो?
बेयो दैयाथ' भुटाननिफ्राय बोहैबोयो।
औ होनबा बे हाजोआ होमबा भुटानजों नांजाबनाय नङा होनब्ला?
औ नंगौ नोंथां भुटानजों नांजाबनाय। ओ नोंथांनिसिमबो आंबो सोंनो सानदों उम। ओ नोंथाङाबो बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायफेरबायना?
औ दावबायफेरबाय नोंथां।
औ मोजां ओ नोंथाङा मा मा जायगायाव दावबायफेरखो?
आंबोथ' बेफोर जायगायावनो दावबायफेरबाय सुकियावबो थांफेरबाय दारागाव थांफेरबाय मावउजि पार्क थांफेरबाय आरो मानास काजिरङा सिराखाना बेफोराव दावबायफेरबाय। थांबाय आंबो।
आरो काजिरङाथ' मोनसे हायुङरारि पार्क जाबाय दा बेवहाय ओ मानि थाखाय मुंदांखा एसे फोरमायनो हागोन ना?
बे काजिरङा हाग्रामाया जाहैबाय थसे गङारि गान्दानि थाखाय मुंदांखा बेखौ गुबुन गुबुन जायगानि गुबुन गुबुन ओनसोलनि मानसिफोरा बेयाव फैनानै जोंनि बे गं थसेयारि गान्दाखौ खौ नायनो गिदिंफैयो।
औ नगौ नामा?
बेखिनियानो आरो बेनि गं थसे गान्दानि थाखायनो बे काजिरङा हाग्रामाया मुंदांखा।
औ थारैनो मिथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। आरो बे जोंनि मानास हायुंङारि हाग्रामाया ओ मानि थाखाय मुंदांखा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
जोंनि मोसा मुफुर बेफोरबायादिनो दाउसिन दाउला बेफोरनि थाखायनो मुंदांखा मेनलि मोसानि थाखाय मुंदांखा बेहा
औ नंगौ नामा?
औ नंगौ।
ओ नोंथाङा बैयाव दावबायनानै गावखौनो माबायदि थासारियाव मोनदांनो हादों एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ फोरमायनानै होसाय।
आङो बेवहायावहाय मानास हाग्रामायाव थांनानैथ' गोबां रोंगौथि मोनदों। बेवहाय थांनानै जिब जुनारफोराबो मानसिजों मानसिजों लोगोसे थाफायो। बेफोरनि थाखायबो जोब बोद मोजां मोनो। लोगोसेफोर आरो बिफां लाइफां उम जोबोर दङा बेयावहाय बिफां लाइफां साल सिगुन बनसु गाम्बारि बायदि थिथासा बेफोर बिफां लाइफांफोरा बे मानास हाग्रा थां दं। बेफोर बिफां लाइफां बिफांखौ नायनो थाखायनो गुबुन गुबुन जायगानि सुबुंफोरा गिदिं खननो एबा दावबायनो फैयो। दावबायनो फैनाय सुबुंफोर फोरा बेवहाय टेन्ट लुनानै थायो।
औ नंगौ नामा।
जायफोर बाइकजों फैयो बेफोर थांफिननो हाया जायो नङा होमबा। बेफोरो बिसोरो बेव बेहायनो टेन लुनानै थायो आरो।
औ नंगौ नामा दा आ जोंनि बि टि सि हालामाव अ जोंहा थ' दा मानास हायुंआरि हाग्रामा दङ नालाय आरो बेनि अनगायैनो गुबुन दावबायारि जागाफोर दिहुननो हायो। ब्ला मोजांसिन जागौमोन होननानै नोंथाङा सानो नामा?
औ सान सानगौ आंबो बेफोरबादिनो सानो साननायालाय जोंनि बि टि सि हालामावथ' दिहुननो गोनांथ' जानानै फैयो बेफोरबायदि बारा एसे गिदिंग्रा जायगा गैया नालाय।
औ नंगौ।
दिहुनबा मोजां जासै सानो आंबो
औ आं नोंथाङा जोंनि बे बि टि सि हालामाव मोनबेसे बेरायथावना बा जोङो लावखार ओंखाम जाथावना जायगाफोरनि मुं मिथि बुंनो हागोन ना?
औ बुंनो हागोन नोंथां बेवहाय बि टि सि हालामाव थ' ओरैनो बिखि मानास थाबाय सुकि थाबाय दारागाव थाबाय ओमफ्राय बिखि बगामाथि थाबाय बेफोर आं बेफोर बारा मिन्थिया। आं बेफोर मोनब्रैनि बागैल' मिथिगौ एसे नोंथाङा। आरो माबाफोर मिथिबावगोन नामा बेनिख्रुइ बिनि
औ। बे जोंहाथ' गोबां दंबावो बेनि अनगायै बो जोंनि जेरैहाय जोंहा क'क्राझार साइदथिंनो ओ नायनो थाङोब्ला जेरै ओ बेरायथावना जायगा महरै जोंहा दङ बेथिंजाय गौरां पार्कबो दङ आरो बेथिंजाय बाव खुंग्रि दङ आरो जोंहा नैथिंजाय अदालगुरि साइदथिंजाय ओ बेरायथावना दङ होनोब्ला जोंहा बेथिं भैरबखुन्द'बो दङ। जोबोर मोजांं बेबो भैरब खन्द आबो भुटान बरदार नांजाबनाय। आरो बेथिं ससेथिं अरुणाचल बर' दारबो नांजाबनाय
औ
नोंथाङा जोंनि बे साखाथिनि अनगायैबो गुबुन गोजान गोजान जायगाफोराव बेरायनो गोसो दङ बा लुबैयो नामा?
लुबैनायाथ' लुबैयो आंबो नाथाय थाखा फैसानि आंखालाव बेफोराव बेरायथिंनो लुबैब्लाबो लुबैनो मोननाय जाया आरोना औ नंगौ
दा जोंनि ओनसोलनिफ्रायसो गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायनो थाङो नङा होनबा दा बैफोरबायदिनो गुबुन गुबुन गुबुन हादर बा गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय जोंनि ओनसोलसिम बेरायफैनो बा दावबायफैनो नोंथाङा माबायदि खामानि मावजानो लुबैयो
गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेरायनो फैनायफोराथ' बिसोरनि थाखाय दावबायनो फैनायफोरनि थाखाय आंनिबाथ' न' लुना होनांगौ बिसोर जायखिजाया जाय जेरै बिसोरो रुम फोराव थानो हायो बेफोरबायदि आङो लुबैयो आरो ना नोथां
दा गुबुननिफ्राय दावबायनो फैयोब्लाथ' जोंनि जायगाखौ जों गासैनोबो फोरमायथिनाय बा जोंनि जायगाखौ जाय मिथियाखै औ दा बेनि अनगायैबो जोंहा माखासे बेरायथावना बा बेरायनो गोनां जायगाफोर दंबावो आरो जोंनि बि टि सि ओनसोलखौ मोजांनिफ्राय मोजांसिन बा गोजौनिफ्राय गोजौसिम थाखोआव लांनो बेफोरबायदि हाबाफारिखौबो लानांगौ जायो जिहेथु मोनसे जायगायाव फैनाय माने बे जायगाखौ बयनोबो मिथिना होनाय नङा नोंथां
औ
जोंहा समाबो जाबाय नोंथांजों सावरायनानै गोजोननायबो मोनदों औ
उनाव लोगो मोनफिनबा रायज्लायफिननोसै नङा होमब्ला नोंथां औ दे होमबा जोंनि बे रायलायनाय खिनिखौ बेखिनियावनो दोन दोन्थ'नाय जाबाय
दे नोंथां